हेल' नोंथां।
औ।
औ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनागासिनो नोंथां औ।
औ होमबा नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव। सावरायनि होननानै हरदोंमोन ओ सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन दे नोंथां औ।
औ होनबा औ। आयदाया जाबाय ओ मोजां माने लोगो सायख'नाय आरोना
औ औ लोगो सायख'नाय
औ होमबा लोगो साय सायख'नायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोङो माबायदि लोगोखौ सायख'ना नांगौ बेनि सोमोन्दै एसे
हागोन माने जों।
जिउआव माबायदि लोगोजों लोगो जानांगौ जों बेखौ सायख'ना लानाया जोंनि जोबोर गोनांथि मानोना जोङो मा होनो जों जिउआव दावगालांनांगौब्ला जों जानला मानला लोगोजों लोगो जानाङा ओंखायनो जोङो लोगो सायख'नानै लानो रोंनांगौ माने जायो। लोगोआ नाखि नोंनि जेब्लाबो सुखु दुखु नोंखौ खैफोद जानाय समाव हेफाजाब खालामगोन। नोंनि गोसोनिथाखौ हमदांनो हागोन नोंनि स साननाय हनाय नोंबो हानांगोन बेबो हानांगोन आरो अब्लासो जों बेबायदि लोगोजोंसो लोगो जानो हानाय जानांगोन आरो।
औ नंगौ
जोंङो माने बैफोरबायदि लोगोजों लोगो जानाङा जा नोंनि फरायनाय बा नोंनि जिउनि थांखि बेफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नोजोर खालामो माने नोंखौ बोरै गाख्लायोननो हानो गोन बा सानगोन बिदि सानबाय थागोन आरोना बै गाज्रि लोगोआ जों बिदि लोगोजों लोगो जानांङा माने बेखायनो लोगो सायखना लानाया जों साफ्राम सुबुंनि जोबोर गोनांथि
औ नंगौ
बे आरो नोंथाङाबो लोगो सायखनायनि सायाव बेयाव माबाफोर बुंनो सानदोंबा बुंहरदो नोंथां
औ होमबा नोंथाङा थिगानो बुंदों जों मोजां लोगोखौ अरायबो सायखना लानांगौ नंङा होनबा मानोना दानि मुग नो दा जुनो बेबायदि माने ओ सासे खौ माने नारख्लायनो नागिरनाया बांसिन बेनिखायनो जों जोंङो मोजां लोगोखौ अरायबो सायखनानै लानांगौ नंङा होनबा आरो औ माने बियो हयथबियो नखनिबो बिमा बि बिफायाबो गावनि लोगो जानो हानाय बा बेलेग गुबुन मानसियाबो बियो गावनि लोगो जानो हानाय नङा होनबा बा बिजाबफोरखौबो जोंङो ल लोगो हिसाबै सायखना लानो हायो जेरैबायदि जोङो मानसि माने मानसि माहारिखौनो माने दानि जुगाव म माने फोथायनो हायि जाबाय आरोना गावजों गावनो औ गावजों गावनो माने नों रावबो माने रावनिबो माने साबसिनखौ खालाम
ओहो मोजां मोना नायनो हायो
औ बेबायदि जानानै फैदों बेनिखायनो माने हानायमानि माने मोजां लोगोजों थाफानांगौ आरोना जाय मानसिजों नोंङो जुदि एसे मिथिदोंबा नोंङो बे मानसिया नोंनि माने दावगानायखो नोंखौ होबथानो नागिरदों बा बेफोर लोगोनिफ्राय नोंङो बेखौ जेबो गाज्रिबो बुंनाङा हमबाबो माने बे लोगोनिफ्राय नोंङो लासै लासै एरायनो थाखाय नाजानांगौ औ नंङाबा माने गावनि जोबोद माने लस जागोन आरोोना गावनि फरायनायनि खेथ्रआवनो दानि मुगायावनोथ फरायनाय बा मोजां साख्रि लानाय बियो माने जोबोद कम्पिटिसन जानानै फैदों
औ नोंगौ औ नोंगौ
बेफोरखौ माने बेफोरनि ओमफ्राय माने बेफोर गाज्रि लोगोफोरनिफ्राय एसे गोजोन थानांगौ आरो ना? नोंङो जेनेबा लोगो नोंनि लोगो जोबोद मोजां लोगो नोङो गो जेब्लायबो माने गाव जेसां मोजां लोगोबाबो जेब्लायबो माने गावनि मोनसे पार्सनेल जानांगौ नांगौ आरो ना।
औ थायो थानांगौ
गासैबो खोथाखौ नोंङो बियो नोंनि मोजां लोगो होननानैनो गासैबो खोथाखौ नों फोरमायनानै होनाङा आरो माने जिखौ नोङो हायो बेखिनिखौ बुंनांगो। हानाय मानि लागि माने ओमबा नोङो जुदि गासैबो खोथाखौ जुदि ओ सोरनोबा जुदि फोरमायनानै होयो मान माने बियो नोंनि माने दुरबल नों माने जिखौ माने गियो। बिखौ माने नोंखौ माने बियो खालामनो नाजागोन आरो ना?
उम उ
बिदि जायो। बेनिखायनो नों माने मालाबाबो माने गावनि गासैबो खोथाखौ फोरमायना नानै लानाङा हानायमानि नोङो ओ बिजाबफोरखौ जेनेबा डायरिफोरखौ नोङो इउस खालामनो थाखाय नाजा नांगौ लोगो बेबा दि नों सोरखौबा माने माबा मोनसे खोथा बुंनो नागारनायनि अनगायै माने नोङो डायरिफोराव नोङो बिजाबफोरफोरखौबो लोगो हिसाबै जों बाहायनो हायो।
औ हायो औ
औ आरो लोगोआथ' अराय थाबाय थाया। होमबा बेबायदि नों माबा मोनसे जुदि नों गावनि साननायखौनो नों लिरबाय बेखौ नों बिजाब महरै लिर। नानै दोननो हायो। बियो नोंनि फिउचारावबो गोबां मदद होयो बेबायदि जायो बा न'खरनि सुबुंफोरखौनो नों न'खरनि आइ-आफा आइखौबो नों मोजां लोगो हिसाबै नों खालामना लानो हायो मानो होनबा नोंनि गावनि बिमाया बा गावनि बिफायानो जा गावनि बिब' बिनानावानो जा बियो नोंखौ ह मालाबो माने नोंनि साबसिन जानायखौ माने ओ जेबा हेंथा होनाय नङा।
होआ हो न'खरनि होआ
औ बिनिखायनो माने अरायबो जोङो मोजां लोगोखौ सायख'नांगौ आरो जाय लोगोआ माने नोंखौ माने नोंनि ओ दुखुआवबो थाफागोन बियो बा नोंनि माबा मोनसे गाज्रि जानाय खैफोदावबो बियो नोंजों थाफागोन बेफोरबायदि लोगोजों अराय थानांगौ। आरो बेफोरबायदि लोगोखौनो हेफाजाबबो होनांगौ। औ बेबायदिनो आरो आरो ओ जेनेबा ओ न'खरनि अनगायैबो लोगो-लोगो होनबानो जोङो ओ बेबो माने गासैबो बेबायदिनो जाया गासैबो गाज्रिबो जाया होमबाबो ओ सोरबा लोगोफोर जेरैबायदि नों ओ आं माने गावनि खोथाखौनो बुंनोसै जेरैबायदि आं आङो माने माबा मोनसे गाज्रि बुस्थु ओ जायोबा बे लोगो जाय आंजों थाफादों बे लोगोआबो थ' बिखौ माने नों दिनै होनगोन नोङो आं जाया बिखौ आं लाया खिन्थु नों बिजों हदाय थाबाय थायोबा बिजों नोङो थाफाबाय थायोबा जेनेबा बिनि गाज्रिखौ नों हदाय ओ नुबाय थायोबा बा बियो गावनि बिमा बिफा खौनो जुदि बियो मोजां रेसपेक्ट होआ नोंबो बिखौ बिजों लोगो जाफानानै बिजों नुबाय थादों नोंबो बेबायदिखौ खालामफ्लाङो माने बेबायदि जाफ्लाय माने जाखायो माने बेबायदिया बिनिखायनो अरायबो ओ मोजां लोगोजों थाफानांगौ आरोना। औ हानाय मानि ओ मानसिफोरनिसाय माने आंनि बायदिबा माने बिजाब आरो डायरिखौ जोङो बांसिन इउस खालामनांगौ। लोगोनिसाय औ औ बेफोरनिफ्राय जोङो बिलोगो खालामनो हायो। आरो उनावबो जों फिउसारावबो बेफोरो जोंनि खामानि होयो। जेरैबायदि जों बि जों लिर जाय बुस्थुखौ जों लिरदों बेखौ जोङो उनावहाय आरो नायफिननानै जों गो गोजोननायबो मोनगोन।
औ मोनो औ मोनो गोजोननाय मोनो।
औ जेनेबा नों सोरजोंबा लोगोजों रायलायनायाव बे खोथाखौ हयथ' जों बावलांनो बो हानाय। खिन्थु जोङो बिज औ बहाबा जुदि जोङो डायरि हिसाबै औ गोमानानै थाङा बेफोरखौ जोङो मोनफिनोबो। आरो उनावबो जोङो बेफोरखौ बिजाब महरैबो दिहुननो हायो। बेबायदि बिदि जायो आरो औ होमबा नोंथाङा एसे फोरमायबावदो खोनादोंना नोंथां?
औ मा
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो होनदों। फोरमायदो एसे आरो
लोगो माने जों गाज्रि लोगोजोंथ' जों लोगो जाखानाङा माने माने गाज्रि लोगोआ नोंखौ बोरै गाहायाव खोख्लैनो हागोन बेखौसो नायखायो नालाय जुदि बे
गाज्रि लोगोआ नोंखौ माने नोंनि फरायनाय समाव बा फरायसालियाव थांनाय समावबो
नोंखौ बे गावहा फरायसालियाव थाङालासिनो बे फरायसालि समाव नोंखौ बहाबा बेरायनो बा हाथायाव थांनो बा सोरनावबा थांनो होननानै लेंनो हागौ आरो मानो बेयाव नों माबानो रोंनांगोन। आं थाङा फरायनायनि सम दं फरायसालि दं होननानै थांनो बुंनो रोंनांगोन आरोना नों जुदि आरो बेयाव थांनानै लायोबाथ' नोंहा बे बेसेन गोसा समा सोलोंथाइ लानायनि समा माने नों उनफिननानै थागोन आरो
औ औ आरो बे थांनाय समखौथ' मोनफिना।
मोनफिना आरो गाज्रि लोगोआ नोंखौ बोरै गाहायाव खोलैनो हागोन। बेखौथ' बेखौ सानखायो नालाय गावहाथ' बे फरायनायाव गैखाया नालाय। बेखौ मानो सोलोंथायाइयाव गोजौ जाहोनो आं बायदि जाम्बा जला खालामगोन होननानै साननाय मोनसे बिदि जेत साननाय थायो आरो बेनाव।
औ औ बेनिखाय औ नंगौ आरो बेनिखायनो अरायबो माने गावनिसाय साबसिनो ओ फरायसालि फोरावबो माने नोङो नोंनिसाय माने साबसिन पारसेन्टेज थानाय बेबायदि गथ' जोंसो थानांगौ आरोना होमबासो माने जोंबो माने ओ गोसोआव माने कम्पिटिसन जायोना माने आंबो बिनि बियो बियो हादोंबा आं मानो हाया आंबो हागोन बेबायदि मोनसे जानानै फैयो बेनिखायनो माने गावनिसाय साबसिन लोगोफोरजों थानांगौ आरो गाज्रि लोगोफोरजों थाबाबो माने गावनि मोजां गाज्रिखौ गावनो साननो रोंनांगौ होमबासो नङा बा जेनेबा बियो माबा मोनसे होनबानो जे नों मावगोन बेबो नङा गावनि मोजां गाज्रिखौ गावनो साननो रोंनांगौ आरो बे ओ माने बेफोरनि अनगायैबो गावनो गावनि ओ साबसिन लोगोबो जायो
उम
औ जेनेबा बि फोरबो मोनसे जेरै गावबो ओ मायावबा मोनसे थांनोबाबो लो गो नांगौ बियो हा-हानायमानि माने गासिबो खामानिखौ गावनि खामानिखौ गाव हारसिं मावनांगौ
बेनिखायनो जों जिउआव एस लोगो सायख'नाया मोजां लोगो सायख'नाया बयनिख्रुइ गोनांथि ना नों जिउआव साक्सेस फुल जाफुंसार सुबुं जाहैनोब्ला जों थार लोगोखौ सायख'नानै लानो रोंनांगोन आरो।
औ नंगौ आरो गावनि मोजां गाज्रिखौ सान्नो रोंनांगौ
ओम नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथांनिसिमबो होमबा जोंनि समाबो जाबाय ना ओ जोङो दिनै मोजां लोगो सायख'नायनि सोमोन्दै सावरायबाय आरो जोंनि सावराय रायनाय खैखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ औ दे।
औ दे औ गोजोनथोंसै।